हेलौ ओं ओं खुलुमबाय मा मा खालामगासिनो नोंथां?
नै नोंथां ओरैनो जिरायनानै दङ आङो दा दसे थाना सेन्टाराव ओंखारलांनो नागिरदों।
ओं ओं आंबो नोंथां बिदिनो दसे थानानैहाय खावबुवाव ओंखारला लांनो नागिरदों जोंनि खाब सेन्टाराव अब्ला नोंथाङा
औ। जोंना नै खाथियावहाय ओ मोननै सेन्टार दङ आरो। मोनसेया जाबाय दैमालु सेन्टार आरो मोनसेया ओरै सुक्रबार सेन्टार होननाय आरो ना। मायनावपुराव बेयाव आं दा दैमालुवाव ओंखारलांनो नागिरदों आरो दसेनि उनाव।
होनबा अब्ला नोंथाङा बेफोर सेन्टारफोरनि बागै फंनैसो बुंगोन नामा आंबो थांनो गोसो जायो बेफोर बेफोर सेन्टाराव
अ हागोन नोंथां औ माने जोंनि दैमालुआ ओरै ओ जोंनि गफुरनि सान्दा दख'रा आनसलिकाव गोलैयो आरो।
ओमफ्राय बियो जोंनि लकेलनि माने बिराद पपुलार आरो बिराद गिदिर बेलासियाव जाग्रा सेन्टार आरो ना। बेवहाय गो गोबां मोजां मोजां रोखोमनि आरो अरगेनिक मैगं मोननाय नै बेयावहाय बेलासियावहाय जोङो फिथा बिदिनो साह गुगुनि बेफोरखौबो मोननाय जायो आरोना।
औ।
बेनिफ्राय दायो बे हा-हाथाया जेनेबा सेन्टारा बिदिनो थिनथाफोरनिफ्राय जागायनाय जायो दा जागायहांबाय आरो। बेनिफ्राय बेलासिनि सयथासिम जायो आरो। ओमफाय बेयावहाय मैगं फानफैग्राफ्रा हारसाफोरबो दङ। बर'फोरा एसे बांसिन आरो। बेनिफ्राय ओरै सांमाफोरबो एसे फानफैनाय जायो आरो मैगं बायदिसिना। नोंथांमोननि बेजोंलाय माबायदि सेन्टारा?
जोंनियाव थ' दायो बुङोब्ला कावब' सेन्टार होननाय मोनसे दङ बे सेन्टारा जोंनि बिदिनो ओ नो-नैजिथासो गामिसोनि बियो खालानि मानसिफ्रा गावनि ना ओं सानफ्रामबो बाहायनाय बुस्थुफोरखौहाय बेयाव लायनाय जायो बे सेन्टाराव आरो बे थारा बिदिनो ओ गोबां जाथिफोरनि बे मोनसे गेजेर जायगा जायो बेयाव बहाय बयबो गावबा गावनि नआव मोननाय मैगंफोर बा ना बेदरफोरखौ फाननाय जायो आरो बेजों लोगोसे न'नि ओ नों नोंनि माखासे जे-जेरैहाय बेयावहाय ओं फैसा बर'नो थाखाय माखासे बिदिनो ओं सि एस पि सेन्टारफोर बा बिदि दखानफोर दङ आरो बिदिनो न' लुग्रा बा जोंनि नांगौखिनि माखासे बुस्थुनि फोरखौहाय बेयाव मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे बे खाबु सेन्टारावहाय जोंहा ओं सप्ता जायो आरो बे सप्ताहिक हाथाया सुक्रुबाराव जायो आरो बे दिनखालि गोबां बिदिनो गोजान गोजान जायगा मा होनो बे हाथायाव दखानफोर होफैयो आरो गावबा गावनि उम खाथि खालानि मानसिफ्रा गावबा गावनि बे सप्तानि नांगौखिनिखौहाय बे सुक्रुबार दिनखालि बे खावब' हाथाइनिफ्राय बयबो लायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दिनैहाय सुक्रुबार आरो दि-दिनैहाय बेयाव हाथाया जागोन आरो नों
अ जोबोद मोजां होनबा नोंथां। होमबा नोंथाङा दा हाथाय जानाय थांगोन आरोना?
औ आङो बेदिनो आंनि नांगौखिनि जेरैहाय मा होनो माखासे मेगं फोर आरो बिदिनो साहा लोंगोन आङो बेयावहाय साजों फिथा
नोंथाङा खैथासोयावहायओ सेन्टाराव ओंखारलांगोन ओमफ्राय?
नै आङो दा ओ दायो आङो बा बाजियाव ओंखारलांनो सानदोंमोन आरो। बोथोराबो एसे गरम नालाय एसे थान्दा जायोबा आङो बिदिनो एसे ना लाबोनो सानदोंमोन नोंथां ना लाबोनो सानदोंमोन आं एसे जोबोद मोजां मोजां ना फानफैयो बेलासियाव
ओं आंबो बिदिनो नोंथां माबाफोर नाफोर थाबा बिदिनो थांनो सम नांबाय आंबो उनाव ओंखारलांनोसै नो
औ औ औ जागोन दे नोंथां दे दे